नोंथाङा खोनादोंना मा गिबियावनो मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरफिननाय जाबाय नोंथां
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामब्लायनायखौ जासि हर फिनाय थाबाय फिन
औ साबायखर नोंथांनिसिम ओ नोंथाङा दा मा मावगासिनो दं
अ आङो दायो मोनाबिलिनि जाखांनानै ओरैनो लामायाव दसे बार जाथावथाव जिरायना दं नोंथां
अ आं नोंथांजों बिदिब्ला मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ सावरायनो हागोन नोंथां आयदायासो मामोन नोंथां
आयदायाबो बेनो नोंथां ओ जोङो बोथोर लायै बोथोर गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायहैया होमबा नोंथां
औ दंहैयो नोंथां नंगौ
औ दावबायनायाबो बिदिनो गोबां रोखोमनि दं नालाय ओ नोंथाङा मोननैसो दावबायनायनि ओ मोन्थोर एबा दावबायनाया मानि थाखाय गोनां बेफोरनि बागै फोरमायना होनो हागोन नामा ओ दावबायनायाथ' जोंनि जिउनि मोनसे गोनांथार मोनसे दावबायनाय नङा होमबा
औ नंगौ
औ बे दावबायनायनि सायावनो नोंथाङा मा मा मिथियो दावगानायनि थाखाय जों माबायदि थाग थियारि जानांगौ बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा सुंद' बुंफोरना होनो हागोन नामा
अ दावबायनायनि सायाव
औ
ओ आंहाथ' माने एथ'बां दावबायनायनि बारा गियान गैया आरो नोंथां बुंनो थाङोब्ला माने आं बारा दावबायाखैनो होननानै बुंनांगोन
औ
जास्ट खनथाम खनब्रैसो खनथामसो जाबाय खोमा आं गुबुन गुबुन जायगायाव थांनाया जेरै गोजानसिन थांदों होनबा जोंनि भारतनिनो राजधानि दिल्ली दिल्लीसिम थांबाय आरो आं
औ
बेनिफ्राय ओरैजाय एसे शिलं
औ
बेफोराव बिसोरो मोननै जायगायाव थांदों आरो गुवाहाटि आरो बेफोरथ' जोंनि आसामनिनो नङा होमबा जेरै गुवाहाटि क'क्राझार बेफोरथ'
औ आदसा नोंथां
ओ ओ
नोंथाङा शिलंआव दावबायहैदों हा
ओ शिलंआव दावबायहैनायाबो माने गुबुन मोनसे खामानिनि थाखायसो थांनाय जादों आरो नोंथां बेबायदि दि माने गुबुनफोरबायदि जेरै बेरायनो ना बेबायदि थांनाय जायाखै आरो
आदसा बेखौ नोंथाङाथ' फोरमायबाय जेब्ला आदसा बे शिलंसिम दावबायनाय जेनेबा नोंथाङा जे खामानियाव थांदोंमोन बे दावबायनायाव नोंथाङा शिलंसिमाव मा मा नुलांखो नुनानै मा मा गोजोन्नाय मोन्दों नामा बेफोरखौ फोरमायनो हागोन नामा
अ शिलंसिमाव
नोंथाङा थांनाय समाव माजों थांदोंमोन फैनाय समाव माजों फैदों बेफोर खौ आरो थांनानै बबेयाव थादोंमोन बेफोरखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
अ अ आं एसे फोरमायनोसै माने आङो बिनिफ्राय जोंनि जायगानिफ्राय माने शिलंसिम जायहाथ' गुवाहा गुवाहाटि नोगोरसिम माने मा होनो ट्रेनजों थांदों आरो हराव जोङो हरनि ट्रेनजों हरनि जोंनि बेयाव हरनि गु रिंगासोआव मोनदोंमोन जोङो ट्रेनखौ बेनिफ्राय जोङो ब्रै ब्रै बाजि बा बाजि बिदिसोआव जों गुवाहाटि मोनहैदों ओं फुंनि फुंनि बै ब्रै बा बाजिसोआव गुवाहाटि मोनहैना बेबायदिनो नाथाय मा जादों जों गोबां बुरजामोन नालाय नोंथां
औ
जों माने गंसे फुङावनो नालाय जोंहा खामानियाबो खामानियावबो जों मोनसे खामानियाव थांखाजोबनाय नालाय नोंथां माने बेबायदिनो जोङो बास रायलायदों आरो बेयाव एसे माने बास द्रायभारफोरनिजों एसे प्रब्लेम जादों होननानै बुंनांगोन जों माने बे बासाव गाखोयो बे बासाव गाखोयो बे बासाव लिङो बे बासाव गाखोयो बेयावबो माने गाखोखांनायनि उनाव थाङा होनो दसेनि उनाव आरो आरो बैयाव गाखोयो बैयाव लेंंना लाङो बैयावबो गाखोयो बैयावबो थाङा होनो बेबायदिनो माने बासखौ बासाव गाखोयोसो गाखोयो बे थाङा आरो नाथाय बास द्रायभारफ्राबो माने सिदा सिदि थाङा होना माने लिङो आरो गाखोहोयो ओमफ्राय बिनिफ्राय थाङा होनो बेबायदि खालामजादों आरो जों आरो जोंथ' माने बे समाव गोदान गोदान थांजेननाय नालाय मोनथिया बिनिफ्राय ओ जोङो सुमु सुमु हमहैनायसै गारि
औ
सुमु फिसा फिसा फिसा थायोना नोंथां अ औ आतजेेनटसो आदजोनसो गाखोजाग्रायाव गाखोलांनायसै आरो जों बेयावबो जोंथ' आरो मोनथिफेरा बे समाव माने जों शिलं थांनो होननानै थांदों थांदोंसो हय माने लामा ससेयाव मा खालामबाय आ
लामा ससे माने गाखोनाय लोगो लोगो फैसा होआगौ मानि माने जोंनि बायदि नङा आरो बि ना माने जायगा मोनहैनायावसो फैसा लानाया बेबायदि नङा गाखोनाय लोगो लोगो माने रांखौ बिबाय बिसोर जोंनिफ्राय सिदा सिदि जोंबो आरो जोंहाबो गोदान सुबुं नालाय गिनाय दङ रांखौबो होआ जोंबो होआ बिसोरबो होआ बेबायदिनो सुमुआबो गंनैसो खारग'दों आरो बेनिफ्राय उनाव उफाय गैयिनि जों माखासेयाव माने सि सिगांग्रो रांखौ होनांगौ जाबाय आरो
औ
औ बिदिनो ओमफाय जों थांनानै शिलं जेब्ला जों शिलं मइेन माबायाव हाबगोन हाबनो नागिरदोंमोना अब्ला अब्लाथ' जोंना नैरोजा नैजिनैसोमोन नामाथाय कर'ना टाइममोन नोंथां
औ औ कर'ना भाइरास
ओं ओं कर'ना भाइरासनि टाइममोन नालाय बे समाव माने एसे खमायबायमोन आरो माने जोब्बायमोन आरो लकडाउनफ्रा एसे होमबाबो माने एसे कर'नानि माबायाव दंमोन बे समाव दाना आरो जेब्ला शिलङाव हाबलांनो नागिरो जों मेन माबायाव अब्ला बे समावथ' भेक्सिन थुनाय जादोंमोन नङा होमबा नोंथां
भेक्सिन कर'ना भेक्सिन थुनाय जादोंमोन फार्स्ट दस सेकेन्ड दस थार्ड दससिम
ओं बेबायदिनो भेक्सिन थुनाय भेक्सिन थुनायनि कार्ड नङाब्ला जोंखौ माने सिङाव सोलालाय आरो बेयावबो बेबायदि जादों आधार कार्ड आरो भेक्सिन कार्डखौ जों दिन्थिनांदों बेनि उनावसो जोंखौ लाना थांदों आरो
औ बुं
बेबायदिनो थांनानै जों जेनेबा मोनसे डिफेन्सनि माबायावसो थांदोंमोन नालाय नोंथां माने जाय जायगायाव खेमा दङ बै जायगा होननायाव माने गेटआ मोननै आरोना नोंथां फार्स्ट गेट सेकेन्ड गेट होननाय सेकेन्ड गेट दङ बेबायदिनो हाबनो होदों जोंखौ माने सेकेन्ड गेटजों हाबनो होयोमोन आरोना नाथाय जोंखौ मा दोनहैबाय ओ गारिजों दोनहैनानै माने फार्स्ट गेटआव दोनहैबाय गेटाव दोनहैबाय नालाय जोंबोथ' मिथिया माने अबे फार्स्ट गेद बबे सेकेन्ड गेद आरो जों बबेजों हाबनो होदों जों बेखौ मिथिया नालाय।
औ
ओ फार्स्ट गेटआवनो हाबनो होनना थाङोबा जोंखौ थिनहरफिनबाय सेकेन्ड गेटजोंसो थां होननानै। अब्ला बे समाव जोंहा गारि हमफिननोबो लामाबो मोन गारिखौबो मोनासै बिनिफ्राय थाबायदों आरो जों थाबायनांबाय बे समाव
खोब जोङो द' स्नि किल'मिटारसो थाबायनांदों खोमा नोंथां खमैनो
औ दस किल'मिटार थाबायनोथ' खमैबो
दस नङा नोंथां द'निफ्राय स्नि किल'मिटार माने सय सात किल'मिटार ओं आरो गोजौ जायगा ना माने गोजौ जायगाजों जाबजों माने गोग्गोम मेंलांखादों आरो।
औ
ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो बिदि थांनानै सेकेन्ड गेद मोनहैनानै बेयावबो थाहैनांनायसो हर थानांदों आरो हर थानायावथ' आरो बेबायदिनो जेनेबा बिसिना ओ खासिया फोर नालाय बै जायगायाव बेयावथ' शिलंआवथ' बांसिन खासियाफोर थायो नङा होमबा? औ खासियाफोर नालाय माने जोंबोथ' बिथांमोनाबो इंराजि बुजिया माबा इंराजि बुजि खायसेया इंराजि बुजियो ओमफ्राय हिन्दी आरो असमियाखौथ' बुजिस्राया दाना बेयावबो सै आरो राय्लायगोन बोरै जानो लोंनो बिगोन बोरै थानाय जायगायाव सोंगोन बोरै माने
गोदाव सोरावसै आरो ओमफ्राय बे समावनो माने बिसोरनिनो मानसि माने हिन्दी गोरों सासे फैनानै गावसिनि पन्सायताव माने बिसोर जायगा बानायदों आरो माने डफेन्सनि समावथ' माने गोबां ओ थांलाय फैलाय जायो नालाय मानसिफोर थानाय थांनाय
औ जायो।
औ बेयावनो माने पन्सायत बिदिनो हायाव कारपेट बनानै बिसोरो माने ओ हरसेयाव नैजौ रां खरै ना जौसे रां खरै लादों आरो।
औ नोंसिनिफ्राय आरो ना।
ओं ओं
औ
बिदि लानानै माने जोंखौ हर लाखि हर दोननायसै आरो बिदिनो दाना बेबायदिनो एसे बुजिनायाथ' बुजिखाया नालाय बिसोरो हिन्दीखौथ' बुजिया माबो इंलिसनिनो
रायलायनांगौ जाबाय आरो खायसे खायसे जों ओ ओं ओं जोंबोथ' आरो मोजाङै इंराजि रोंखाया नालाय।
औ
बिदिनो फिसा फिसा माने बुजिनाय आरो बुजियैखौ फाव खालामनानैबाबो रायजलायनांगौ जाबाय आरो। ओइदिनखालि जोङो माने थांजेनखालि खसथ' मोनदों होननानै बुंनांगोन आरो नोंथां जोबोद खसथ' मोनदों माने ओ ओइदिनखालि हरसेया सानसे हरसेया जोङो माने बिथांमोनहाबोथ' हारसा बुजिया हिन्दी बुजिया नालाय आरो
जों बेयाव माने हरसेया सानसे हरसेया माने ओंखाम मोनजायि बायदि जानो जादों आरो
आदसा आदसा
ओं माने ओ जोङो न'निफ्रायनो लांखानाय दंमोन माने ब्रेडफोर लांखादोंमोन नालाय जोङो ब्रेड थालिर बेबायदि लांखादोंमोन बेबायदि जानानै थाहै नांदों आरो जों बेनिफ्राय अखानायैनिफ्रायसो माने ए गोबां मानसि जाबाय थानायखाय बिसोर माने हटेल फिसा फिसा हटेल आरो बिदिनो फुटपाट मोनसे माखासे खुलिदों आरो बिसोरो
औ औ।
हर हरजों हर खुलिदों होननानै बुंनांगोन।
औ
बेबायदि खुलिनायावसो जों माने ओंखामफोरखौबो मोनजानोसै
आतसा
औं नोंथां माथो नै जोंना समाबो जाबाय।
औ जानानै फैबाय समावबो नोंथां औ आं नों थांनि जे दावबायनायनि सायाव जे एक्सपिरियेन्स मोनदों नोंथाङा नोंथाङा बुंदोंमोन। जे बांद्राय दावबायाखै नाथाय बे खेबसे खेबनै दावबायनायाव जिबायदि एक्सपिरियेन्स मोनदों नोंथांनि एक्सपिरियेन्स खौ आं खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों बिदिनो दावबायनाया गोनां नोंथां बिदिनो गोदान जायगायाव थांबा गोदान गोदान बोरै बोरै मिलायना थानांगौ बेबायदि एक्सपिरियेन्स मोनबोयो नङा होमबा नोंथां?
ओं नंगौ नोंथां।
औ बिनि थाखायनो माने दावबायनाय गोनां आरो नोंथांजों दा सावरायनानै आङो गोजोननाय मोनबाय आ बिदिब्ला जोङो दिनै दोनथ'लायसै उननि समाव आङो सम मोनोब्ला नोंथांजों फिन सानसे सावरायबावनोसै।
ओं जागोन दे।
दे।